खोनाला
औ
औ खोनाबाय
खुलुमबाय नोंथां दा नोंथाङा मा खालामनानै दङ'? मा खालामनानै दं नोंथाङा दा? खोनायाखै
खोनायाखै औ खोनाबाय
औ खोनाबाय
ए ओ दा आङो नोंथांजोंहाय बर'फोरनि माखासे रंजानायाव खननाय बैसाग गो रंजानायाव खननाय मेथाइफोरनि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोन ना?
औ सावरायनो हागोन नोंथां
ए ओ जोंहा बैसागो होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा बैसागोआ बैसागोआ जादों बर'फोरनि बिखा बि ख्लो जिबनि आमाय थखल होननानै जोङो मिथिखायो नङा होमबा नोंथां
औ
बैसागो बोथोरा सफैनाय लोगो लोगोनो ओ साफ्रोमबो बर' सुबुंनि गोसोआवहाय रंजा जा रंजाखाङो मोसानो मुसुरनो गोसो जायो जोङो बेफोरबायदि होननानै जों गासैबो मिथिखायोना दा जोंहा बर'फ्रा बैसागो बोथोर रावहाय जोङो गोबां रंजानाय मेथाइफोर खननानैहाय जोङो रंजानायखौ नुयो आरो जोङो बैसागोनि रंजानाय मे थाइफोरखौहाय जोंहा गोबां बाहागोआवहाय जोंहा राननो हायो बेफोरनो जाबायहाय जोंहा मिथिंगानि महर बेरखांनाय मेथाइ मावनाय दांनाय बेरखांनाय मेथाइ गोसो थोनाय मेथाइ दानाय लुनाय बेरखांनाय मेथाइ मेथाइ दाहा फोरमायनाय मेथाइ जंखायलायनाय मेथाइ बेफोर बाहागोआवहाय जोङो राननो हायो आरो बैसागु आव रंजानाय खननाय मेथाइफोरखौहाय। दा मिथिंगानि महर बेरखांहोनाय मेथाइ होनबा बर' सुबुं समाजनि जिउ खुंनायजोंहाय मिथिंगाया एंगार लायनो हायै सोमोन्दो दंखायो जोंहा मिथिंगाजों जोंहा बर'फ्राहाय बर' समाजाहाय जोंहा गोबां एंगारनो हायै सोमोन्दो दं आरो जोङो मिथिंगानिफ्रायनो लानानै माखासे माखासे मैगं थाइगं ओ गाननाय जोमनायाव आगर एरनाय जोंहा माखासे गाब गानाय सि दानायफोरावहाय गाब गानाय बेफोराव जोङो मिथिंगानि गासैबो महरखौनो लानानै जोङो महर होयो आरो दा जोङो बे मिथिंगाखौ लानानै बेरखांहोनाय मेथाइफोरानो जाबाय जेरै सफैलायबाय सात मुलुगनि लैथो बारनानै रिन्दाव रिनसि बोथोर बावलिया स- सौफैलायबाय बै बोथोरा सौफैलायबाय होननाय जोंहा माखासे मेथाइ दं आरो बेफोर मेथाइखौ खननानै जोङो मोसानायखौ नुनो मोनो आरो ओ बिनि अनगायै जों बै- सागो मेथाइफोरजों बर' सुबुंफोरा ओरैबायदि सरजाफानाय दि सोरनिबा महर मोखां नि खोथा बुंनांगौब्लाबो मिथिंगानि हायनारि महरजोंसो गोरोबफा होनानै जोंहा फोरमायो आरो जे बाथौ बिलाइ बाथा बिलाइग्रौग्रौ आगै जारौ रौ नारेंख खमला जारें रें आगै खुमाय रें होननाय जोंहा मोनसे सल'बो दं बे मोनसे मेथाइबो दङ आरो जोंहा खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
मावनाय दांनाय बेरखांहोनाय मेथाइ होनोबा जोंहा बर'फोरा आबाद मावनानै जा जिउ खुंग्रा हारि आरो बिसोर बायदि बोथोराव बायदि आबाद मावो बर'फोराहाय आबाद मावनानै जाखायो बिनिखायनो जोङो बैसागो बोथोरफोरावबो माखासे आबादफोर आबाद मावनाय बायदि मेथाइफोरखौहाय जोङो ओ गोसोखांनानै जोङो मेथाइ खनो आरो जोङो बेफोर बायदि थाइखौहाय खननानै जोंनि ओ हाबा जोंनि ओ आबाद मावनानै मेंनाय बायदि दुखु खस्थ' सहायनांनायफोरखौहाय जोङो बावगारलांनो नाजायो आरो आरो बेफोरबायदि खननाय मेथाइखौ खननानै मोसानानै आरो बेनि उनाव जोंहा दानाय लुनाय बेरखांहोनाय मेथाइफोरानो जाबाय दानाय लुनाय खामानियाबो बर' सुबुं समाजजोंहाय जोंहा एंगारनो हायै सोमोन्दो दङ' दानाय लुनायनि सोमोन्दै बर' समाजाव एरैबायदि मोनसे बाथ्राबो दङ' जेरै दिनैसिमबो सोलि सोलिगासिनो बे बाथ्रायाहाय बेनो जाबाय दानाय लुनाय आगर आखाइ रोङाब्ला बे हिनजावाहाय हाबा जानाया गोब्राब होननानै जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे बाथ्रा दं आरो। बे दानाय लुनायखौ सोमोन्दो लाखिनानैनो जोंहा ओ बैसागोआवहाय जोंहा माखासे ओ गानबो खनो आरो बेफोरनो जाबाय जेरै ओ परबत जरा परबत जरा दंफां दाननो थांबोला साल जरा माखु जरा लाबो लाबो खुमै लारु बान्दारु होनलायनाय मोनसे मेथाइबो दङ'। बेनिफ्राय जोंहा दाहा मेथाइ बो दं आरो। दाहा मेथाइयाव हाय जोंहा सुबुं जिउनि लुबैनाय हास्थनायफ्रा जेब्लायबो जाफुंजोबा बा ओ मुंथियै सेंग्रा सिख्लाफोरनि जिउआवहाय जेब्ला गाव गावसिनि लुबैनाय हास्थनाय फोरा जाफुङा अब्ला गोसोआव दुखु दाहायाहाय जायगा मोनो बिनिखायनो जोङो बिफोर बायदि दुखु दाहाफोरनिफ्राय राहा मोननायनि लामा नायगिरो आरो। बेबादिनो बैसागोनि रंजानाय बाजा नाय समावहाय गोबां दाहा मेथाइफोरखौ खननानैबो जोङो जोंनि दुुखु-दाहाफोरखौ फोरमायो आरो। बेफोरनो जाबाय हाबाब आदा नोंखौ मोनैनि बर' मुंजों मुसे हारसा मुंजों मुसे हांमा थाबाय होनलायलायनाय मोनसे मेथाइबो दङ'। बिनिफ्राय जोंहा जंखायनाय मेथाइ मुलुगनि गासैबो सुबुं जिउआवनो जोंहा जंखायलाय नाया दंखायो बर'फोरनि गेजेरावबो बेबायदिनो जोंहा जंखाय लानानै मेथाइ खननाय हुदाफोरा दङ' आरो। बर' सुबुं समाज नि आसार खान्थि बायदियैब्ला जोंहा बबेबा बबेबा सोमोन्दोआ जंखायलायनानै रंजा बाजा खालामजायोब्लाबो बबेबा सोमोन्दोफोरा जंखाय जालायथारा आरो जेरैहाय जोंहा ओ सोरबा सोरबा सोरखौबा सोरखौबा जोङो बेवाइ जानायफोरखौ जोङो जंखायलाया जोङो लाजिलायनानै थायो बेबायदि आरो नाथाय जोङो थेवब्लाबो जोङो बैसागो बोथोरावहाय जों बे फोर लाजिलायनायफोरखौ गारनानै जंखायलायनायखौहाय जोङो नागारा आरो जों जंखायनानै गान खनलायलायो आरो ज'ज' रंजालायो बेबायदिनो जोङो बैसा गु मेथाइफ्राव गोबां ओ रंजालायनानैहाय बेबायदि मेथाइ खनलाय लायो आरो बैसागु बैसागुआव नो जोङो गासैबो दुखु दाहा बायदिफोरखौहाय जोङो मावनाय दांनायाव खस्थ' मोननाय दुखु मोननाय नाय ओ बेफोर बायदिखौहाय जोङो बावगारनानै जोङो बैसागुआवहाय रंजायै बाजायै मेथाइ खननानैहाय रंजायो आरो जों बेफोर बायदिखौ दिनैसिमबो नुनो मोनो। बैसागुनि बैसागु रंजानायाव खननाय मेथाइनि बेफोर माखासे बाहागोफोरखौ आङो नोंथां जों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय दा नोंथाङाबो माबा मोनसे बाथ्रा बाथ्रा सावरायनो गोसो नामा?
आंबो मा होने जोंनि ओ बर' हारिनि मा होनो सिजौ आरो बाथौआव दोहोनजों सोमोन्दो गोनां सिजौनि सोमोन्दै नोंथांनो सावरायनो सानदों।
औ
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों
अ बि बिदिब्ला आङो माने सिजौनि गोहोमनि सोमोन्दै सावरायलांनोसै नोंथां
गोदो गोदायनिफ्रायनो माने बर' हारिनि गुदि धोरोमानो जादों बाथौ मिथिखागौना बाथौआनो जोंनि बर' हारिनि गुदि आरो गिबि दोहोरोम होननानै बर' हारिया बाथौ धोरोम फुजिनाय मानो सिजौ गायनानै खुलुमो जोङो सिजौ बिफांखौ सिजौ बिफाङानो मा होनो बाथौ धोरोमनि मोनसे नेरसोन एबा सान्थौ महरै फालियो होनना बुंदों बर' हारिनि बाथौ धोरोमनि थानसालि मानो बेखौ मा होनो नख'रनि लानि मा होनो सा सानजा खनायाव मा होनो बाथौ बिथा गायसननानै आरो दुमनानै मानो सिब्रायखौ एबा बाथौ बोराइखौ खुलुमनाय जायो आरो गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय माने बाथौ धोरोमा गोदोनि मानि बादि अरनबारियाव दैसा सेराव सिबि जानाय मावनो नागिरा आथिखालाव मानो बेनि जाय सुबुं समाजनि मैखोम लांगोनायाव मानो लांगोनायाव जायगा मोननायजों लोगोसे माने साख खोन सिखोन महरै फाक्कानि थानसालि सिङाव जायगा मोनबाय होननानै बुंदों बाथौखौ गोदोनि समाव जोङो माने सिजौ बिफांखौ लामा सामा बेफोरावसो गायजानाय नुयोमोन आरोना आथिखालाव नाथाय बियो जोंनि बाथौ दोहोरोमनि मोनसे नेरसोन महरै जाबाय होननानै बुंदों नेरसोन जाबाय होननानै जों सिजौ बिफांखौ बुंनो हायो एबा जों बेखौ फुजिबोदोंबो आरो सिजौ बिफांखौ ननि सिथ्लायाव बाथौखौ सिबियोब्ला सिथ्लानि मा होनो सिजौ बिफांखौ सा सानजा खना फारसे गायनाय जायो आरो बेयाव नेम बायदियै औवाजों दुमख'नाय जायो बे सिजौ बिफांखौ आरो रायजोनि थानसालियावब्ला सिजौ माने सिजौ दंफांखौ बाथौ थानसालिनि सानजा बायजोआव मा होनो गायना दुमनाय जायो होननानै बुंदों बेबायदिनो बा बाथौआ सिजौनि सिरिबाखौ मा होनो खांदों सिफुंनि गरंबाखौ थाइगिरनि खंबाखौ बाहाय होदों होननानै बुंदों थारमाने सिजौ बिफाङावथ' जोङो सिरिबा सिरि सिरि सिरिबा मोननो हायो नालाय बेखौ जोंनि बर'नि मा होनो मोनबा मा होनो थत एबा मोनबा सान्थौ एबा मोनबा बर'नि राव एबा बादजों गोरोब गोरोबदों होननानै बुं हायो आरो बेनिखायनो बर' बोराइनि मोन्थोरावबो नुजाथिदोंमोननो रां राजि मैथा हाजि बारि गंथाम होननानै बुंनाय बेनि ओंथियानो जाब उजिहोग्रा खांग्रा बाग्रा फेदेरग्रा फोलावग्रा आरो फोथ एबा लांग्रा होननानै बुंदों बे सिजौ बिफाङा मानो बाथौ धोरोमनि गासै गासैबो बिदैया गोथौयै हाबना दं होननानै बुंदों सिजौ बिफाङाव बाथौ धोरोमनि सिजौ बिफांखौ दुंख'नो दोननाय माने दोननायाव दुंखनना दोननाय जिदाइन जरा औवाजों मानो जिदाइ जरा औवा खाथि माजों खामिजों जरा जराबा जराबा मा होनो जरा खालामना बान्दोबा हेबना दुमनाय जायो आरो जिदाइन मोदाय मोदायजोनो बे साजिदाइन मोदायजो जरा मोदाय मोदायजोखौ बान्दोबा जों दुम खना दोननायनि गेजेरजों बिन्दुआव धोरोमनि खान्थिया स्रां स्रां जोंफ्रुना थायो होननानै बुंदों आरो थसे औवाखौनो जोङो मा होनो थसे औवाजोंनो जोङो बे बाथौ बबेबा सिजौखौ दुंखननांगौ जायो बिदिनो आरो मा होनो
सिजौ बिफांनि गुदिया नुवाथारि अबंलावरिनि नेरसोन होननानै जों फोथायबोदों दों रोदाहा हा सिङाव सुद्रिनानै बबेथिं आगान सुरदों बेखौ रावबो मिथिया सिजौ बिफांनिखौ आरो नुनोबो मोना होननानै बुंदों नाथाय सानखां बो दै हासार जगायनानै बिफांखौ फोथांना लाखियो होननानै देरो फोलाव अबंगसायाबो माने नुवाथारि महराव थानानै मोदाय माहारिखौ खांदों जिब जुनारफोरखौ फोथांना लाखिदों फेदेरदों फोलावदों सिजौ बिफाङा मुलि नि गुनजोंबो बुंफबना दं होननानै बुंदों बेनि रोदा बिगुर बिदै बिलाइ बिबारा बायदि बायदि बेरामाव मानो बाहाय जायो सिजौ बिफांनि बे बिगुर बिलाइ माबाफोरा आरो बिबारफोरा
बिस गोनां जिबौ एबा एम्फौ एनला अरोब्लाबो सि जौनिफ्राय खांनाय मुलि होनानै सोखानाय जायो आरो सिथ्लायाव सिजौ बिफां थायोब्ला न'खराव साखाथि फाखाथियाव सार अन्थाइ गोग्लैया होननानै सुबुं फोथायबोनाय दं आरो जों सिजौ बिफां खौ माने बाथौनि नेरसोन महरै गायनानै माने सिथ्लायाव गायो आरो बेखौ जोङो गाज्रि गाज्रि गोहोम एबा गाज्रि माबाया जोंखौ खैफोदाव खोख्लैया नों हाया होननानै बुंदों आरो जोङो बाथौआव सिजौ गायोब्ला जोंनि मा होनो गोसोआव गाज्रि साननाय एबा निदां खैफोद फोराबो जोङो बे बेनि गुदियाव आलारि बाथि सावनानै आर'ज गाबोब्ला जोंनि गोसोआ स्रां जायो बेबायदि होननानै फोथायबोयो आरो फुजिबोदों आरो गोदो गोदाय समनिफ्रायनो दासिम
ओमफ्राय बाथौसालियाव सिजौ गायनाय समाव हा सिङाव खर' मा होनो बायस'यो सिजौखौ गायनाय समाव आरो माइरं गथा गरबा लानाय जायो ओमफ्राय बेयाव दावदै दैसे ओमफ्राय अन्थाइ थरसे होफानानै सिजौ बिफांखौ गायनाय जायो आरो ओ माइरं गरबा या माइनाव एबा लखिनिसिन ओ दावदैया जाबाय मानो फोलेर फेहेरनाय नि अन्थाया जाबायनो बिमानि गोरबोआव जायगा मोननायनि सिन बेखायनो बे बेखौ जोङो मा होनो सिजौ बिफां गायनायनि सिगां बेखौ बावउगोरनायजायो आरो। बाथौसालिनि साहा फारसे गायना होनाय सारि सारि खांख्लाखौनो मिथिंगानि महरै बाहायनाय जायो ओ सिजौ बिफांनि माबायाव गाय खाथियाव आरो खाथियाव गायो आरो सिजौ बिफांनि खाथियावनो जोङो थुलुसि बिफां गायफानायबो जायो। ओ सिजौनि सिरिबा आरो सिफुंनि गरंबा आरो बर'नि मोनबा बादजों जोङो मा होनो ओ जोंनि बे नुवाथारि गोहोनि हा दै बार अर अख्रां बेफोरखौ नो मानो फुजिनाय जायो होननानै बुंदों आरो सिजौ बिफांखौ गायोब्ला माने जोंनि सिथ्लायाव गायोब्ला आरो सिजौ बिफां थायोब्ला जोंनि गोसोआ गोरा मोनो आरो गाज्रि गोहोमनिफ्राय मा होनो जोङो गाज्रि बारहावानिफ्राय माने गोसोखौ गोरा मोनो एबा ओ जोंनि माबाफोरा गोख्रों जायो आरो बेखायनो जोङो सिजौ बिफांखौ गायो बाथौआव आंनि बुंनाया एसेनोसै नोंथां।
औ
औ
गोजोननाय थाबाय होनबा नोंथां। औ
औ